अ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रिआनो।
होनबा रायजायजागोन नामा नोंथां
देे रायलाय जागोन
औ औ जाखांबाय नामा नोंथाङा।
ओह जाथ'वाखै
औ दा आङो जों बर'फ्राथ' माइ आबाद मावगो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ माइ आबादखौथ' जों बर'फ्रा मावो
औ औ
दा माइ आबादखौ मावनानै जों बर'फ्रा
ह
बा जोङो माइ आबादखौ मावनानै जों बर'फ्रा माबायदि जानो रोंदों आरो जों बर'फ्रा माइ आबाद मावनानै माबायदि डेभलप जादों। बेनि सायावनो आं नोंथांजों एसे सावरायनोसै दा आङो बा बे आं नैबे बाथ्रानि सायाव एसे बुंखाबावनो लुबैबाय माइ आबादखौ मावनानै जों माबायदि डेभेलप जादों आरो बेनि अनगायै जोङो माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय
ओ ओ
माबायदि बोथोराव मावोब्ला माइ आबादखौ मोजां जायो आरो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों जों बर'फ्रा माबायदि थांनानै थाबोदों बेनि सायावबो आङो बाथ्रा सावरायनो सानो नोंथांजों दा जेयानो जाया आङो बाथ्राखौ जागायग्रोनोसै नोंथां
औ औ
औ बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हाय बे ओनसावायजो रायजो जादों नङा होनबा
औ औ
औ दा बे हायेन ओनसोलाव जि समनिफ्राय बर'फोरा
ओ
रायजोे जाबोदों
उम
बै समनिफ्राय लानानै जों बर'फोरा
औ
आ हाइेन ओनसोलावनो आबाद मावनो लाबोदों। जाय आबादखौ जोङो मावजेननायनिफ्राय लानानै
ओ
दिनसिम आबाद मावनानैनो बै आबादखौ मावनानै जानानै दङ बा थांनानै दङ। जायखौ बुङो जोंहा माइ आबाद माइ आबादानो जों बर'फोरनि थाखाय देरसिन आबाद बा जों बर'फोरनि गिबि आबाद। जायखौ जोङो जों बर'फोरखौ बुङो आबादारि गाहाय हारि नङा होमबा? जोङो बर'फोरा माइ आबाद मावनानै जानो जानाया जोंहा गोदो- गोदाय जों मिथिस'यै जुगानिफ्रायनो जोंहा मावनानै जाबोदों नङा होमबा
ओं
औ औ माइ आबाद मावनानै जानायनि उननिफ्राय जोंहा गोबांथार बर' सुबुंफोरा
औ
जिखिनि आबादखौ जोङो बोखांजेननो हाबाय दा जिखिनि जों आबादखौ मावनानै मोनजेनबाय बै समनिफ्रायनो जोंनि गोबां सुबुंफोरा आबाद मावबोनो लादों नङा होमबा औ। जाय आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनि गोबांथार बर' सुबुंफोरा दिनैनि समावबो थांनानै दङ। गोदोनि समाव जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय।
औ औ।
जोङो जाम्फै जावनानै नङा होमबा
औ जाम्फै जावनानै जोङो जाम्फैजों जों दै लाबोनो लाबोनानै जोङो आबादखौ दैज्लांनि समाव मावो दैज्लां समाव अखा हानायजों जोंहा दैया एसे फैखायो दा बेवहाय जोङो जाम ओंख्रिखौ जावनानै लाबोब्लानो जोंनि दुब्लियाव बा जोंनि फोथाराव दैया गाखोयो दा बे दैजोंनो जोङो जोंनि आबादखौ मावनाय जायो दा बेयावहाय जोङो दैलां बोथोर बोथोराव आबाद मावो दैज्लां बोथोराव आबाद मावखांनानै जेब्ला माइया जोंहा फिथाइ थायो जेब्ला हाजानाय सम जायो अब्ला जोङो आबादखौ थि समावनो जोङो फोथारनिफ्राय बोखाङो दा बै बो थांनानै मोननाय आबादखौ
उम ओ।
जोङो न'आव जासे जानानै न'आव नांगौ सेबांखौ दोननानै बा उनाव फैगोन बोसोरफोराव जानांगौ दोननानै
उम उम।
जोङो नांगौनि बारा जानायखौ जोङो फानो नङा होमबा?
औ औ।
फाननानै जोङो संख्रि बानलुनि जोङो खरस दिरुनो थावनि जोङो खरस दिरुनो बै आबादखौ फाननानैनो
औ।
आरो बै माइ आबादखौनो जोङो फाननानै
औ।
गथ' गथायाइनि गाननाय जोमनाय फरायनाय लिरनाय खाथा बायनाय खलम बायनाय सेन्देल बायनाय फैथा बायनाय बेफोरखौ जोङो बैफोर आबादनि गेजेरजोंनो जों खालामबोनो हादों दा दिनै नि समावबो जोंनि गोबांथार बर' न'खरफोरा ओ बै आबादनि गेजेरजोंनो थांनानै दङ दा जोङो बै आबादखौ जोङो इयुनावबो लांबाय थानांगोन जे जाय आबादजों जोंनि सुबुंफोरनि न'खरा
औ औ।
थांनानै थायो आरो जाय आबादजोंनो जोङो जिउ खुंनायावहाय गोरलै जायो। दा बै आबाद मावनायखौ जोङो जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि ओनसोलनि गासै आबादारिफोरा जोङो बै। खौ जोङो खम खालामनो खमबा खम खालामनानै दोननो नाङा जोङो बे आबादखौनो मावबाय थानांगौ जोङो जोंनि सुबुंफोरा बा जों गावनि थांना थानायनि थाखाय राहाखौ मोनो
नंगौ नंगौ।
दा बे आबादखौ मावनानै जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि मानसिफोरा इयुनखौबो राहा होनाय बा इयुनखौबो मदद होनाय जोङो बैफोरबादि थासारिखौबो जों खालामलांनांगोन जायनि गेजेरजों जोङो जायखौ बुङो जोङो हेफाजाब होनाय गुबुनखौबो अननाय जोङो बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो मावलांनांगोन दा जोंहा माइ आबाद मावनायाव बेबायदि गोबांथार आ फ्रसेसनि गोनांथि गैया आरो गोबांथार रासायनिक हासारफोरनि जोङो होनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा जोंनि
औ।
ओ लखेल हासार जोंहा दंखायो नङा होमबा गोबोर खि हासार जों रो जोंहा दङ बोरमा खि हासार दङ जों फोरखौनो हासा हासार महरै बाहायबोदों जेला जोङो बेफोरखौनो बाहायनानै जों आबाद मावनो सोलोंनांगोन। आरो जोङो जाय आबादजों जोङो दिनैसिम थांना थानायनि थाखाय राहा मोनदों नङा होमबा जोङो बे आबादखौ जों इयुनावबो लाखिलांनांगोन। बाय इयनावबो जों मावलांनांगोन आरो थांना थानायनि थाखाय आबाद गाहाय आबाद हिसाबै जोङो बे आबादखौ मावनांगोन।
नोंगौ।
आरो जोङो जायनिफ्रायनो जोङो खरसखौ मोनखायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
जानानै जों फाननो हायो दा बेखिनि जोङो खामानिखौ मावनांगोन जोङो स्पेसियेलि जों बर' सुबुंफोरा जोङो आबादखौनो मावनानै जाखायो हिसाबै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो जोंनि बर' सुबुंफ्रा खम खालामनो नाङा। हायोब्ला बारायनांगौ। दा बेखिनि दा नोंथांनिफ्राय आङो फंनैसो मिथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा बे आयदानि सायाव माबाफोर ओ ओंथि गोनां बाथ्राखौ आंनि सिगाङावहाय फोरमायनो थाखाय आं नोंथांनिफ्रायबा मिथिनो लुबैनाय दा बेखौ आङो नोंथांखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय आरो बे समाव।
नोंगौ नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो। बर'फोरा ओ आबाद गाहाय हारि।
औ।
बे सैथोआनो बर'फोरा आबाद गाहाय हारि होननानै गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो हायेन ओनसोलाव रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो माइ आबादखौनो गिबिथारै मावनानै जाबोनाय हिसाबै बर'फ फोरा ओ आलादा सिनायथि मोनखानाय। नोंगौ ना ओ बे माइ बे आबादनि थाखायनो बर'फोरा दिनैसिमबो ओ आबाद गार गाहाय हारि होननानै सिनायथि मोनबोगास नो गौ।
नोंगौ।
एबा मोनलांबाय थानांगौ होननानै जोङो ना ओ बे हा बे आबादखौ जोङो औ खम खालामनाङा नोंगौ नोंथां
माव मावलांबाय थानायखौ थारमाने नोंथाङा हास्थायो नङा होमबा औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद मावनो थाखाय मोनसे गामियावहाय जे मोनसे न'खरहा एसे माहाजोन थायोब्ला बे न'खरहा हा बुरजा थायोब्ला मोसौ मैसा बुरजा थायोब्ला मोसौ मैसो बुरजा थायोब्ला हा बुरजा गाय हा बुरजा थायोब्ला गायगोन हाया बुरजाब्ला मोनसे न'खरखौहाय माहाजोन होननानै बुंनाय जायो बे न'खराहाय रुवाथि दाहोना लानानै गोदोनिफ्रायनो माइ आबादखौ माव मावबोनानै जाबोनाय मोनसे हारि बर'फोरा
औ
दिनैनि समावहाय खोब बेबायदि रुवाथि दाहोना लानानै माइ आबाद मावनायखौ खम नुबाय थेवबो बे माइ आबाद मावनायखौ बे खौ दिनैसिमबो सोलिगासिनो बा मावनानै जाबोगासिनो माइ आबादजोंनो दिनैसिम बर'फोरा धोनि होनजायो बा थांनानै थानायनि जिउनि राहा होननानै बुंजायो बा जिउनि राहा बर'फोराहाय माइ आबादजोंनो खोब धोनिबो जादों आरो रांबो आरजिनो हायो बे माइ आबादखौनो मावनानै ओ बर'फोरा दाहोना रुवाथि लाबोनोबो हादों। जायनि जाहोनाव गोदो फैसानि सोलायै माइ माइनि थाखायबो दाहोन रुवाथि लानो हायोमोन।
नंगौ नंगौ
आथिखालावहाय बेफोरखौहाय खम नुनो मोनबाय। खम जाबाय थेवबो। माइ आबाद मावनानै दिनैसिमबो रां आरजिनानै सोलाय ओ गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंनानै लानायाव बा गावनि बोसोरसेनि जानायखौ ओ सुफुंनानै लानायाव दिनैसिमबो थोजासे माइ आबादजोंनो बर'फोरा धोनि होननानै बुंजायो।
नंगौ नंगौ।
ओ सो फराय जायहा न'खरावहाय माइ आबाद फरायनाय दं बेफोरखौनो माइ फाननानै बा सोलोंथाइ बिथिङावहाय गावनि गथ' गथायखौ खोब हेफाजाब होनाय बा ओ माबानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। माइ आबादनि गेजेरजोंनो
औ औ
दा बे समावहाय ओ माइ आबादनि सायाव नोंथांनि सिम बे बाथ्राखौनो सावरायनाय जाबाय।
औ दा नोंथाङा बाथ्राखौ क्लियारै बुंखाबाय नङा होमबा
औ
दा नोंथाङा जोङो माइ आबादखौ मावनानै जानांगौ बे नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो मोनबाय दा जियानो जाया मानो बे आयदानि सायाव जोङो माब्लाबा समफोर मोनोबा मोजांथारै रायलायफिनबावसै दा जोंहा समाबो जाबाय औ जोङो दा बेखिनियाव लाथ'लखिसै नङा होमबा नोंथां
दे अब्ला
औ दे